हेल' औ मा खबर नोंथां?
खबराथ' बिदिनोसै दङ। गरमथार नालाय दा।
औ।
माथो खालामदों नोंथाङालाय?
नै गरमजोंनो उसुखुथु मा खालामगोन मा मागोन। कारेन्टआबो थांहां फैहां थिग मथ' थाया।
औ।
नोंथांलाय माबोरैथो थाखो गरमाव?
थादों बिदिनोलै। स्टेन पेनफोर होदलानानै थादों।
फेनाबो गुसु खालामनो हाया गरमानो।
औ सम सम बिदिनो बिफां सायाफोराव थारलाबायदों।
अ अ अ।
बिदिनो।
उफाय गैया माथो खालामनो।
उम गरम।
गरमनि गेजेरजोंबाबो जोंहा गायनाय-फुनाय जागासिनो दं सोलिगासिनो दं गायनाय फुनाय
बेखौथ' लाखिनो हाला जाहैबाय नालाय मावनानै लानांगौ जायो।
औ
बोथोरा सयज' खालामनानैब्लाबो गायनांगौ फुनांगौ
अखाया हादोंना हायाखै नोंसिनिथिंजाय
गैया मैयाबो गैया दिनैबो गैया बेनि थाखायनो गरमा बारा मोनदों।
मैया एसे खमबावसोमोन दिनै बांसिन जाथारदों।
नोसिनिथिं
औ
जोंनियावबो आरो गारि गा मा गामि एरियाना
उम
कारेन्टआबो बांसिन थाया जोंना थांलाय फैलाय
नोंथांमोननिथिंलाय
जोंसो इदिनो गरमाव बांसिन थांलाय फैलायसिन जायो आरो जानायालाय कारेन्टआ
गरमाव मा मा ओंख्रि जानानै थायो नोंथांमोनहालाय
बिदिनो बोथोरनि ओंख्रि जानाय जायो जेरै जेनेबा थाइगिरजों नाजों, मैथा बांगालजों नाजों बेफोरखौ बांसिन
मोजां मोजां गरमाव बेफोरनो मोजां आरो गरमाव ओंख्रिफ्राबो गरम गरमथार। जोगोनारफोरबो जाजाला गरमानो
दा औ बेदरफोरखौबो अमाफोरखौबो जानोबो गरमजों जाबजों
उम
नोंस्रालाय मा मा ओंख्रि जाखो?
जोंहाबो बिदिनो मैथा ना। फोरला जिंखा बेफोरखौनो जालाबायनानै दं खुमब्रा खुमब्रा बाथोन
दासान्दिथ' जोंना बे मैथा बांगालानोसै बांसिन जानाया ओमफ्राय थाइगिर थाइगिर लं लगायनानै खाजि लगायनानै जानाय आरो ओंखामजों।
नोंथांमोनहा मैगं थाइगं गायो नामा?
जोंहाथ' खारैनाय जाया जानाया जायगायाबो फिसा नालाय।
औ
बांसिना अ हाथा हाथायाव थांनानै लायनांगौ जाहैबाय
औ औ
अ
बाजारनिफ्राय बायनानै
औ औ जोंहा एफा एनै न'आवनो मोनजानाय जायो एफा एफाब्लाबो थाइसे थाइनैब्लाबो
माबाफोर गायो नामा नोंथांमोनहालाय
ओ इसे इसे मैगंफोर गायलाबायायनानै जायो बिदिनो जायगाया मैथा मैथा गोजा मैथा बांगाल बिदिनो खुमब्रा सबाय बिमा एफा एफा गायनानै जायो बुरजा नङा बेबो एफा एफाल' जोगोनारफोरखौ मालायनाव बायदलाबायनानै जाबाय ओमफ्राय जोगोनार फिथाइआवथ' बांसिन एम्फौ सुथारो नालाय बेखौ ओरैनो बिजौल' जानाय जाबाय खुमब्राफा थाइफा थाइनै
जोगोनार फिथाइया बेसे बेसे लायो जाखो नोंथांमोननिथिंजायलाय थाइसेयाव
दा जोंनिथिं साइज नायनानै दाम जायो बबावबा सल्लिस बबावबा पन्सास थाखा थाङो बिदिनो गिदिर फिसा नायनानै दामा जायो आरो उम
खुम्ब्रा लाव फोरालाय
लावआ दा ओंखारजेनायथ' बारा गैया
नोङो नोंथांमोनाथ' बायनानैसो जाजोबनांगौ गोनां जायोनोदां
बायनानै जाजोबनाय जायो जोंनाथ' गासिखौ
मोनला लावखौ दा बारा मोना
खम
ओ एखमबा न'फ्राव थाइबा थाइनै थायनायफोरखौ मोनजायो आरो सम सम
हम उम
बेनि अनगावथ' बुहुत बांसिनानो बायनानै जानाय जाहैबाय
उम उफाय गैया माथो खालाम बावनो
औ
आजिखालिथ' ओरैनो हर हरलाय लायनायबो गैखाला नालाय
उ उ
बायजोबनांगौसो जानानै फैजोब्बाय गामि एरियायावबाबो
मा ओंख्रिथो जाया नोंथां मोनहालाय
जोंहा बिदिनो माबा मैथा बांगाल दाउ दाउ बयलार
मैथा मांगालजों दाउब्रयलारजों जोंना दिनै उम आ मोनबाय मव अ माबा जोंनाव मैथा बांगालानो मैथा बांगालजों नाजों
गरमखाय बेखौल' जानो लुबैदों ना
गरम आव थान्दा बो
एसे औ थान्दाबो मोनो आरो बिदैफोरखौ लोङोबा एसे मोजां मोनो ओंखामाबो खहाबो बेजों औ
माबायदि सङो फालाय नोंथांमोनहालाय मैथाजों गाउजों संनाया मैथा बांगालजों दाउजों
मैथाजों दाउजों संनाया मैथाजों दाउजों संनायाथ' दाउखौ एवनानै लाग्रोबाय आरामनो औ होनांगौ बायदिखौ होजोबनानै एवनानै लाग्रोननानै बे मैथा बांगालखौ होसनबाय होसननानै आराम रबजासे एवनानै दै होबाय। जोंहा बारा होफब होफाब जाया एसे सिमपुल जायो।
सिफोर दानो मोजां सिनानै
देहाफ्रानो बारा मोजां नङाना नालाय ओंखायनो सिम्पोल जानाय जायो आरो जोंहा मालायफोरबायायदि होफाब होफाब जानाय जाया। नोंथांमोनहालाय मा रोखोमथो जायो?
सिंफोर जानायानो जै बिदिनो दाउफोर सङोबा बिदिनो। दाउफोरखौ बांसिन। बे जोगोलावजों होनानै जानाय जायो आरोना बेफोरबायदि
मोजां बिदि जानायानो
औ
बारादाय होफब होफाबबा उदैनिसो प्रब्लेम जायो।
हो आर आंना बारा साजाबावासो हाया आरो मस्ला मस्लि होनायखौ मिलायनो नागिरा
मिलाय नागिरा जोंहाबो बिदिनो मिलायलायनो नागिरा ओंखायनो सिमपोल जानांगौ जायो। जानाय लोंनायफोरखौ
जो जोग्लावरिजों दाउजों जाफेरदोंना जाफेराखै जाखो
जायो सम अखमबा एखमबा जानाय जायो मोननो थाङा बेखौबो गोथाव जायो बेबो। बेफोरबायदि मैगंफ्रासो मोजां मेडिसिन गैयै न'आवनो फांसे फांनै थायोबा मोनजायो बेफोर
मोनजाबाय नै औ औ आरो जोंग्लावरियाथ फाजा फाजा जायोबाबो गोथाव जायो मार मार फोनानै एवनानै जाबाव
अ गोथाव जायोना
बे निरामिस जोंफोर जानो मोजां जायो आरो ना दालि जहल ओमफ्राय बे आलुजों जोग्लावरिजों एसे एवनाय आरो
अ नोंथांमोनहा मा मा बारायखौ मिरामिस जायो
जोंहा समबार आरो बिस्तबाराव मिरामिस जानाय जायो
बे बाराय मोननैखौ
बे बाराय मोनसेखौ होनबाबो
उम जोंहाबो बिदिनो समबार मंगलबार। बिस्थिबार बे बारायखौ मिरामिस जानाय जायो।
ए